नोंथां
उम औ
दा आं मासे दाउनि बागै सावरायनो सानदों माबा दाउफोरनि बागै सावरायनो सानदों दाउवा गोबां रोखोमनि जायो दाउनि आयथिङा फारनै दाउवा बिरो दाउआ बिरनो रोंनायबो दं बिरनो रोङैबो दं आरो दाउआ आदार जायो दाउआ माइरं जायो ओंखाम जायो दाउआ आ थाबायोबो खारोबो गोबां रोखोमनि दाउ दं गोजा दं गुफुर दं बायदि रोखोमनि दाब गोनां दाउ दं बे दाउफोरनि मादावनो दाउराय गोबां समायना समायना दाउफोर दं जेरै दाउराय आ दाउ मैना दाउ खख्लं बेबायदिनो दाउफोराबो गावसोनि आदारखौ नायागिरनो थाखाय गोबां जायगाफोर दावबायथिङो आरो आदार नागिरो गावसोरनि बेनि थाखाय न बानायनानै लायो दंफांफोराव आव दंफांनि थानायफोराव आरो बार दै साननिफाय बासायनो थाखाय बे दंफांनि दानायाव गोबां बायदिसिना रोखोमनि
नांगौबायदि गावसोरनि बायदि बुथुमनानै लानानै गावसोरनि दाउ बासाखौ बानायनानै लायो लोगोसेनो बिसोर गावसोरनि फिसाफोरखौ आदार जाहोनो थाखाय आदार नागिरहैयो बिमायाबो नागिरहैयो बिफायाबो नागिरहैयो आरो लाबना फैनानै फिसानो जाहोफैयो लोगोसेनो दाउफोरा गावसोरनि फिसाफोरखौ फेदेरखांनायनि उनाव बिसोरखौ बिरनो फोरोङो बिसोरखौ बिरनो फोरोंखांनायनि उनाव जेब्ला फिसाफोरा बिरनो रोङो अब्ला बिसोरो बिसोरो गुबुन एक्सट्रा आके जायो आरो बिमा बिफाया आलादायै जायो दा नोंथांखौ आं बुंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथाङा दा बुंनो हासिगौ
माइबा मोनसे होनबाव माबा मोनसे होनबाव
आं सान्दों मानसिफोरनि बागै मानसिफोरा गोबां रोखोमनि जायो मानसिफोरा मोदोम गोनांबो थायो मोदोम गैयैबो थायो मानसिनि आइथिङा फारनै आखाइया फारनै मेगन थायनै खोमा फारनै आरो गन्थं मोनसे मानसिनियाव साननो हानाय गोहो दं नाथाय गुबुन जुनारफोरनियाव साननो हानाय गोहो गैया बे साननो हानाय गोहोजोंनो दिनै मानसिफोरा गोबां दावगाबोबाय लोगोसेनो बिसोर गाव समनि जान्थायजों मिलायनो थाखाय थाखाय गोबां गावनि बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव समनि खारिखौ मिलायहोनो थाखाय गावसोरनो गोबां बायदिसिना रोखोमनि आगजु बानायबाय गारि मथर बायदिसिना बानायबाय जेराव बिसोरो गावसोरो समजों दावबायनो हानाय जाबाय गावसोरनि जानो आदारखौ बिसोर सिगां बुथुमनानै लायोमोनबाबो एबा दंफां लाइफांफोरनिफाय बुथुमनानै खानानै लायोबाबो दा बिसोरनि साननो हानाय गोहोजों बिसोर आबाद मावनानै खेथि खालामनानै बायदिसिना रोखोमनि बोथोर हिसाबै बोथोर मेगं लाइगं गायनानै बिसोर आदारखौ बुथुमनानै लायो थिग बेबायदिनो मानसिनाव साननो हानाय गोहो थानायारनि थाखोय दिनै मानसिया गुबुन जुनारफोरनिफ्राय दावगासिनबाय आरो बिसोरनाव गुबुन जुनारफोरनि बायदि गोहो बोलो गैयाबाबो बिसोर गावसोरनि सोलोजोंनो बिसोरखौ फेजेनबाय लोगोसेनो मानसिया दिनै साननो हानाय गोहोजों गुबुन सासेखौबो फोरोंनानै माबायदियै जानांगौ माबायदि थानांगौ माबायदि लोंनांगौ बेफोरखौ खिन्थिनो हमबाय आरो बेखौ लानानैनो मानसिया दिनै गावजों गाव गोरोबलायनो हमबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे जुगाव मानसिया दावगाबोगासिनो दं गावसोरनि साननो हानाय गोहोजों दिनै साननो हानाय गोहोजोंनो मानसिया सोरबाफोर फोरोंगिरि जानो हमबाय सोरबाफोर डक्टर जानो हमबाय सोरबाफोर बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावनो हमबाय जेराव बिसोर मानसिफोरनि आरो समाजनि मोजां खामानि मावनो हाबाय सोरबाफोर खुदियाफोरा एबा सोरबाफोर सुबुंफोरा बेमार जादोंब्ला बेसोरखौबो नायनो हानाय जाबाय बेसोरनि थाखाय मुलि बानायनो हानाय जाबाय। बेखिनियावनो आंनि बुंनायखौ दोनथ'बाय दा नोंथाङा बुंनो हासिगौ
औ नोंथाङा थिग समावनो दोननाय जादों दा आं मावाजिनि बागै बुंनो सान्दों नोंथां। मावजिया मासे मावजिया जुनाद मावजिखौ जों न'आवबो फिसिनाय जायो आरो हाग्रायावबो मोननो थाङो। मावजिया बायदि रोखोम गाबनि मावजिनाव थोंब्रै आथिं दं मावजिखौ मानसिफोरा सुबुंफोरा रायख' होननानै बुंनाय जायो। मावजिया ना बेदर जायो गाइखेर लोङो। बेयो फिसिनाय जायाबाबो मानसिफोरनि सुबुंफोरनि न' न' फैनानै जासनफैयो। ओंखाम ओंख्रियानो जा ना बेदरानो जा बेखायनो मावजिखौ गोबां सुबुंफोरा मुगैनाय मोनो आरो बेसोरनि जाखो बिसोरो सोला दोननाय
मुवा बेसादफोरखौ मानसिफोरा जानो गियो मानो होनोबा बिसोरनि बे बिदि सोलायनायखौ मानो होनोबा बेदि बे बेदि मावजिफोरनि सोलानानै जासननानै दोननाय मुवा बेसादखौ जाबा बेमारबो जायो। लोमजा साजाबो जायो। बिसोरनि जासननाय बुस्थु मुवाफोरखौ जायोबा आरो मावजिया हाथाय दङ मानसिफोरनि बायसानो नाथाय मावजिया मावजिजों सुबुंफोरा अरजायोबा बियो बेमार जायो। बे बेमारा जोबोर गिथावना आरो बे बेमारजों थैनाय मानसि सुबुंफोरा थैनो हायो गोबां मानसिफोरा थैगासिनोबो दं। मावजिनि अरजानायनि थाखायनो आरो मावजिया गेदेर फिसाबो थायो बायदि जातनि थायो आरो मावजि मावजिआव मावजिनि आथिङाव आसुर आसुर आसुरि दङ। आरो बेजों खुख्लाब जाबाबो मानसिया बेमार जायो। बेमारा हरखाबै जाया
बेमारा गोबां समजों गोबाव समनि उनावसो जायो लासै लासै जालाङो आरो बेमारा जोबोर गिथावना मानसिफोरा थैयो मानसिफोरनो मानसिफोरा हां लानो हायै जायो जानानै मावजि बायसा आखु जानानै थैयो। आरो मावजिखौ खायफा खायफा न'आवबो फिसिनाय जायो। नाथाय गोबां सुबुङानो न'आव फिसिनो गोसो जाया मावजिखौ मावजिनिस्राय सैमाखौसो मानसिफोरा गोसो जायो फिसिनो आरो मावजि थायोब्ला न'आव मावजिजों सैमाजोंबो नांलायनाय जायो
आरो दा नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां
औ आं ओरैनो दा बुंनो सानदों सोलोंथाइनि बागै सोलोंथाइखौ मोननानै दिनैनि सुबुंफोरा गावसोरनि आगाननिख्रुइ बांसिन आगान जुरिजेननो हाबाय सोलोंथाइनि जोरैनो दानि सुबुं गोदोनि सुबुं जेब्ला सोलोंथाइया फैदोंमोन बै समनिफ्रायनो सुबुंफोरा गावसार समाज बिगियाननि बागै फरायनो मोनबाय बिगियाननि बागै फरायनो मोनबाय मानसिनि बागै जुनारनि बागै फरायनो मोनबाय बेफोरनि सिङाव थानायइ बिमुफोरनि बागै देहाफोरनि बागैबो फरायनो मोनबाय बिगियाननि जेरै समाज बिगियाननि गेजेरजों बिथांमोना थासारिनि बागै फरायनो मोनबाय बारहावानि बागै फराय फरायनो मोनबाय सान अख्रां दै बेफोरनि गासैनिबो बागै फरायनो मोनबाय लगोन जायना सानखान्थिनियाव बिसोर फरायनो मोनबाय आरो इंराजि फरायनो मोनबाय दावसारनि बिमा राव बर' रावखौबो बिसोरो फरायनो मोनबाय आरो लोगोसेनो जारिमिननि बागै फरायनो मोनबाय जारिमिनाव बिसोर फरायनो मोनबाय गावसोरनि बर' हारिनि राजा रानिफोरनि बागै आरो जारिमिनावनो बिसोर बिसोर फरायबाय गासैबो भारतनिनो दावहा जानाय गावसोरनि दावहारु जोहोलावफोरनि बागै बिसोर फरायनो मोनबाय बर'फोरनि जोहोलावफोरनि मादावबो जोंहोलाव देदसुं जोहोलाव ओ गोमबोर जोहोलाव गोमबोर आरो बिदिनो माखासे जोहोलावजोबो दोङो बारदै सिख्लाबो दं थिग बेफोरबायदिनो बर'फोरनि गोबां सल' सल' बाथा जाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय खुगा सल' बेफोरखौ बिसोर बे बिमा रावनि बिजाबनि गेजेरजों फरायनो मोनबाय सोलोंथाइखौ दिनै मोननानै सुबुङा गावसोरनि साननो हानायखौ गोबांनि सायाव गोबां खालामनो हाबाय बांसिननि सायाव बांसिन जानो हाबाय दिनै सोलोंथाइखौ मोननानै मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा गावसोर माबायदि थानांगौ माबायदि जानांगौ माबायदि लुनांगौ बेफोरखौ मिथिनो हमबाय लोगोसेनो सुबुंफोरा बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै सोरबा डक्टर जाबाय सोरबा इन्जिनियार जानो हमबाय सोरबा फोर फोरोंगिरि जानो हमबाय जायफोरनि गेजेरजों जों जाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै सुबुंफोरा गावसोरनि समाजनि माखासे मोनफा मोनफा सम्पद जानो हाबाय लोगो लोगोसे ना बे सम्पद जानायनि गेजेरजों दिनै गुबुन खुदिया एबा गुबुन सुबुंफोराबो बेसादखौ नुनानै बे सोलोंथाइ लानानै गावसोरबो बेफोरबादि गेदोर गेदेर सासे सुबुं जानो हमबाय सोलोंथाइनि गेजेरजों दिनै सुबुंफोरा रासायनारि मुवा दिहुनबाय जायजों जों बोथोरारि मैगं थाइगं गायनो हायाबाबो बेखौ मानसि दिहुननाय आगजु एबा रासायनारि मुवा फोरजों जों दिनै बानायनो हाबाय आरो सुबुंफोरा सोलोंथाइखौ मोननानै दिनै गोबांनि सायाव गोबां गोरोंनि सायाव गोरों सुबुं ओंखारनो हमबाय दा आं नोंथांखौ बुंनो खावलायनाय जाबाय
नोंथाङानो बुंथारदों एसेबाव नोंथां समा जाखासिगोन
दा आं बुंनो सानदों